नोंथां।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम उ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथां नोंनिसिमबो।
सम रायज्लायजागोन ना।
औ नोंथां रायलायजागोन।
ओ आं नोंथांजों ओ। जोंनि दा बर'नि जानाय लोंनायनि सावरायनो सानदोंमोन आरो ओ दा नोंथाङा मा मा मैगं ओंख्रिफोर संनानै बा जानानै मोजां मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोना नोंथां।
औ नोंथां दाथ' ओरैनो जेरै जोंनि बर'नि ओंख्रै होननानै बुङोब्ला जेरै सबाय ए ओ सबायजों अमा एबा। उम दाउजो अन ला एबा ना जि जो अमा बेदि मिथिनाय जायो एबा जानाय जायो ना बेनि गेजेरावनो आङो अनलाजो दाउ बे ए एबा अनलाजों औवा मेवाइ बेफोरखौ जानानै मोजां मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। ओ बिदिनो जोंनिया बर'। फोरनिया गोबां मैगं थाइगं एबा गोथां मैगंबो जोङो मोननाय जायो नङा होम्बा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ ' ओ आं ओंख्रि मोजां जानो मोजां मोननाय ओंख्रि गुबुननावबो थाङोब्ला आंथ' अनलाजों ओ औवा मेवाइ आरो दाउजों जोबोद गोथाव मोनो। ओ अनला अनलाखौ माबोरैहाय संङो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां जेरै अनला बुङोबा अनलाखौ माबोरै सङो बुङोब्ला नोंथां अनलाखौ जेरै अनला संनो थाखाय जोंनो मोनसे ओ ओ आइ आइजें एबा ओ संग्रा जा ओ खाराय है बुंनाय जायो बेखौ नांगौ जेरै आरो अनला संनो थाखाय जे अन गुन्दै बुंनाय जायो बेखौ बेखौ माइरंजों देनानै जेरै अन गुन्दुं एन गुन्दै उम बा उम बुंनाय जायो बेखौ देनायखौ बेखौ दे बे अन गुन्दैखौ देनो थाखाय माइरं एसे जोंनि नांगौ हिसाबनि माइरं एसे लानानै सोमना दोननांगो नोंथां। बेनि उनाव बेनि उनाव बे माइरंखो ओ बेनि उनाव बे माइरंखौ जि मिनिट एबा फिफटिन मिनिटसो सोमनाय दोननानै बे माइरंङा रुइब्ला बेखौ मोनसे आइजें एबा खिरखायाव दसे जि मिनिटसो उम दै सरदनो एबा दैया राननो थाखाय बेखौ बोखांना दोनांगौ नोंथां। बेनि उनाव बे दैया बे दैया ओ सरद खांनायनि उनाव बेखौन उम अन गुन्दै महराव लाबोनो थाखाय बेखौ देनांगोन नोंथां जों जेरै उलार। एबा थबसि दानि जुगावथ' ग्रेन्डार मेसिन ओंखारबाय नालाय बेयावबो देजायो नोंथां बेनि उनाव जोङो जा ए अनला खारैयाव अनला खारैयाव थावनो थाखाय जोङो जेरै होफा देरजायो। ना नहलि जेरै जेरै दाउ बेदर बेफोरखौ होफाजाया होम्बा नोंथां हेलौ नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा। हेल बेदि ओ गोथावनो थाखाय जोङो दाउ ओ दाउ दाउ होफाब्ला ब्ले दाउखौ एवफ्रांग्रोना लानांगौ। एवफ्रांखांनायनि उनाव जोंनो जा नांगो हिसाब खिनि दैखौ जखाखौ होना ला नायनि उनाव जों बेखौ गोदौ सान्दै उम जेरै जों अर्गानिक न'आवनो मोननाय मोननाय जेरै बुथुमना लानो हानाय हाइजेंखो जोङो न'आवनो गायनानै बुथुमना लानो हायो बानलुखौबो जोङो बानलु गायनाय बो थोराव गायनानै बुथुमना लानो हायो जेरै उम ओ सामब्राम गुफुरखौबो जेरै न'आवनो गायनानै बुथुमना लानो हायो बेफोर गासैबो अर्गानिक मस्लाखौनो देजिना लानानै बेयाव होनांगो नोंथां। बेनि उनाव जोङो जा गोदौबाय थानाय जा गोदौबाय थानाय दैयाव जोंनि देना लानाय अन गुन्दै बेखौ उं उ बे दै गोदौबाय थानायावसो रिफि रिफि आखायजों उं सा ओं जेरै बिलाइ होना होनांगौ एबा जों बेखौ ग था खायैनि थाखाय दै दैयाव गलायखानाबो होजायो नोंथां। बेनि उनाव जोंङो जि मिनिटसो ओ थानानै जोंनि अर्गानिक न'आवनो जा जों अनला खारै संबा बाहायजानाय अर्गानिक खारै बुंनाय जायो बेखौ जोङो जि मिनिट एबा बे अन गुन्दैखौ खांनायनि उनाव बेखौ होनांगोन नोंथां। बेनि उनाव जोंङो जा अनला खारै मोदोमनो थाखाय न'आवनो अर मोन्नाय जेरै थोनदिआ खासि थारि बेफोरखौ गोथाव मोदोमनाय नि थाखाय होनानै जानो हायो नोंथां नोंथां मोननि थिं अनला खारै खो माबायदि
औ औ नंगौ नोंथां। औ नों नोंथाङानो जेरैबायदि लादों जोंनियावबो बिनो अनला ओं
औ औ औ। औ। औ औ औ औ।
औ नोंथां सबाय संनो थाखाय सबायजों साम'जों संनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो जोंङो साम'खौ जोंङो बिदिनो दैमा एबा दै दंग'फोरनिफ्राय जोंङो मोननाय जायो आरो ओ बेनि उनावहाय ओ जोंङो बेखौ लाना फैनानै जोङो बेखौ खननानै लाना फैनानै जोङो बेखौ बिनि जि लेथ्रा थायो बालाफोर बिसोरो जानाय थायो नालाय।
औ।
ओ जोङो बेखौ ओ खारहोनो थाखाय जोङो सोमनानै दोनो आरो हरसेबा हरनै। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मो जाङै हुख'नानै ओ हुख'ना लायो ओ बिनि आइरनफोरा खारथों होननानै आइरन नांनायबो थायो नालाय साम'आव। ओ बिदिनो औ। बिदिनो बेनि थाखोनखौ गारनाय जायो आरो बेनि रानसायखौ जोंङो सेखाजों ओ दानस'नांगौ आरो बिनि उनावहाय सा फा सुनानै जोङो बेखौ एवफ्रामनो नांगौ आरो नोंथां बिनि उनावहाय जोंङो बे सबायखौ सोमना दोनो नांगौ आरो। बिनि गोसोम गोसोमनि बिगुरा खारनायनि थाखाय। बिनि उनावहाय जोङो खायफा खायबा बिदिनो रुनानैबो लाग्रोयो आरो खाय खायफा खायफा बिदिनो ओरैनोबो डाइरेक्टयै सङो आरो बिदिनो दा जोङो सबायाइखौ कुकारफोराव रुनानै लाग्रोबाय बेनि उनावहाय ओ बे साम'खौ मोजाङै खालामामनानै जोङो सबाय रुनायखौ होना होना जों खारै होना नांगौ। आरो जोंनोथ' सबयावबो खारै नांगौ अनलायावबो खारै नांगौ जोंनो बिदिनो औ। बिदिनो जोङो बिदि मस्ला मस्लि एबा गंगार थ दुनदिया बेफोरखौ होना होबाय आरो बिनि उनावहाय अ जोङो सबबाय ओंख्रिखौ जानो हानाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
औ आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा मैगं गोथां मोननाय जायो नोंथां?
जोंनियाव दा जोंनि ओनसोलाव मा मा मैगं गोथां मोननाय जायो होनबा दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय नोंथां जोंनि जाय दा उ बुहुदानो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो दा उ बेनिखायनो दा फोथारफोराथ' जेनेबा माइ आबाद मावनायजों मुखुब बेनि थाखायनो जोंनि गोथां मैगं माव मावनो थाखाय गोरान जागा ओ एबा गोरान जायगायावसो मावनाय जायो नालाय बेनि थाखाय ओंखायनो दा जोंनियाव गोथां मैगं मोनो। होनब्ला दा दैज्लां बोथोरनिया जिंखा पटल बेबायदिखौ आबाद माव मावगासिनो एबा सोलिगासिनो दङ आरो दा नोंथां। बांसिनानो नोंथां जोंनिथिं जोंनिथिं दा माइ आबाद मावनायाव मुखुब आरो' नोंथां।
औ औ नंगौ आरो बिदिनो ओ जों थ' थास' बिबार नङा होमबा? ओ थास' बिबारखौ मा माजों नों नोंथाङा जानो मोजांसिन मोनो
आङो थास' बिबार होनोब्ला नोंथां मिखि एबा ब्रयलार बेदरजों जानानै मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा बे थास' बिबार खौ बोरैहाय सङो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ फोरमायनो हागोन नोंथां थास' बिबारखौ जों जा जायगानिफ्राय लाबोगोन एबा बायनानै लाबोगोन बेखौ थास' बिबारखौ लाबोनायनि उनाव जेरै जोङो थास' बिबाराव सिङाव माननाय एबा मैखुन थाया होनब्ला नोंथां ग्रोना लानांगौ नोंथां गारखांनायनि उनाव बिनि खर' इसे इसे गारनांगोन ससे ससेल' दोननांगोन मानोना बे नि खर'आवबो बे बिबारनि मादा एबा बिखोलोआ थाबा मानफादेरो नोंथां बेनि थाखायनो जों खर'खौ इसे मोजाङैनो गोलाव गारनानै एबा जोङो बेखौ बिजिरना बिज जिरनानै लानांगौ एबा जोङो बेखौ हान सेखाजों थुख्रा थुख्रा हानानै फिसा फिसा हाना लानांगौ नोंथां बेनि उनाव बेखौ संनो थाखाय मि मिखि नङा जिखि जाया खारै खारै संब्ला जेरै बेखौ बेखौ साफा आइजें मोनसे लानानै सुनानै बिनि बिजानु एबा मैलाफोरखौ खौ सुना लाग्रोनानै बेखौ जोङो ब्रयलारजों जाबा एबा जों बेखौ सा सा मोनसे सारायाव बेखौ थास' बिबारखौ जों जा थास' बिबार बेखौ ला होनानै खा फ्रै होनानै नाफ्ले नांगौ नोंथां बेनि उनाव जोङो जा ब्रयलार बेदर एबा ना लाबोला नाखौ एवफ्राननानै लाबाय लानानै अर्गानिक मोननाय न'आवनो आबाद मावनो हानाय दोन दोनथुमना लानाय अर्गानिक मस्लाफोरखौ खौ इसे इसे सामब्राम सामब्राम जेरै सामब्राम आरो फालौ ओमफाय हायजें बेफोरखौ देना लानानै बेहाय होनांगौ नोंथां बेनि उनाव जोंनि ना एव संना लानायखौ इयाव होनानै दसे मोजां गोबौ सम गोदौ होनानै बेखौ बेखौ खोबहाबनानै दसे सम दोननांगौ नोंथां बेनि बेनि उनाव जि मिनिटसो बा नैजि मिनिटसोनि उनाव बेखौ जोंनि लकेल दुन्दिया एबा खासिथारि बुंनाय जायो बेखौ होनानै जाजायो नोंथां
बिदिनो जोंनियाव ओनसोलाव जोङो जेरै गोथां मैगं जा बिदिनो बाजारनिफ्राय लाबनाय मेगं। बिदिनो गोबां मैगं ओंख्रिफोर सं नानै जानो हायो नङा होमबानोंथां जोंङो? औ आरो नोंथाङा नारजि ओंख्रि खौ माबोरैहाय संङो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
हेलौ नोंथां।
हेल'
हेल' औ औ नोंथां।
नोंथाङा नार जि ओंख्रिखौ माबोरैहाय संङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
नारजि नारजि ओंख्रि होनोब्लाथ' नोंथां नारजि खौ जोङो फार्स्टाव जोङो जा फोराननाय एबा गोरान खालामनाय टाइमाव बिनि थाराखौ गारखायाबा जोङो जेरै नार्जि ओंख्रि संनो थाखाय बेनि थारा गारग्रो सोमना दोननानै नारजिखौ जेसेखिनि जागोन एबा बाहायगोन बेखिनिखौ सोमना दोननानै बे थारआ गारखानाय नङाबा बे थाराखौ गा नारजिनि थाराखौ गारनांगौ नोंथां। गारनायनि उनाव दसे सम दोननानै सेग्लि सिग्लि सुनानै बेखौ बेनि मैला एबा बांद्राय गोखा जायिनि थाखाय ए बांआइ मान सोमना दोननानै बिखौ सिंग्लि सिंग्लि सुनांगौ नोंथां। बेनि बेनि
नोंथां जोंना बि बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय आङो मिथिबावनो लुबैदोंमोन। नाथाय ओ दा जोंना समावबो जाहोलांबाय दं।
औ नोंथां औ
नोंथांजों बिदिनो संनाय खावनायनि बाथ्राखौ मि थिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आसा खालामो नोंथां जों आरो फिन बिदिनो रायज्लायबावनो मोनगोन होननानै जों बेखिनियावनो दोन थ' जासिगोन नामा नोंथां?
औ दे। नोंथां औ गोजोनथों।